हेल' औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां। ओ दासान्दि दंथ'यो ओरैनो नोंथां।
जाखांबाय नोंथां?
जानाया जाखांबाय दानिया ओ गैया जेबो दिनै। ओ दै सोमनानैसो जादो आरोना आलु सेफ्लेनाय दंमोन।
बेनो मोजांलै नोंथां गरम बोथोर ना दासान्दिथ'।
औ इनिफ्राय बारियाव औ फालौ फांसे दोङोमोन बारियाव इनिफ्राय फालौ फेरेंगि खानानै इदिनो जाबाय आर ना।
अ-अ जोंहाबो गैया दाबो जाथ'वाखै संगासिनोसो नोंथां।
औ लासैनो जाबानो जाबाय दे। औ
खोनायाखै नोंथां? ओ नेटआ एसे इसु जागासिनो नामा नोंथां?
अब्ला मोजां खोनाफिनदों दा। मोजां खोनादों नोंथां अ बे न' सिङावबा बारा नांनो नागिरा नोंथां नेदा। बायेरायावसो फैदों नै एसे बिदिब्ला एम्फौ एनलानि सायावनो रायलायसै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां आं बुंग्रोसै नामा एसे?
औ-औ फोरमायजागोन नोंथां।
एम्फौ एनला होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला मोननो थाङो जेरै गुमा खानस्रि खांख'मा बेमा थिख थिखा सांग्रेमा गोबां बायदिआरि एम्फौखौ जों मोननो थाङो बिनि अनगा यैबो जोङो माखासे एम्फौखौ जोङो ओ माखासे ना बोननायावनो होन आरो माखासे जानायावनो होन बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै गुमा गुमाखौ जों मोननै रोखोमनि मोनो नोंथां। जेरै माइ हानानै लाबोनोङो जानाय माखासे जै गुमा गोथाव होनो बेखौ बेखौ जोङो जायो थावनो जों मोनसे खुसेंग्रा खुसेंग्राखौबो जोङो सिंखाय लानानै जोङो जानायखौ जों जों नुनो मोनो गुमा मोनसे बै गुमा मोनसे जे मा होनोमोनथाय जोंनिजों गुमा फाग्ला होनोना मा होनोमोनथाय बेखौ जोङो दाउस्रिनो उन्दै उन्दै समावहाय जोङो हाग्रायाव हमनानै दाउस्रिफोरनो दौवोमोन आरो नोंथां। बिनि अनगायैबो खानस्रि खानस्रिखौ जोङोथ' नोंहा मिथिजानो हानांगौ जागौ? नोंनायखौ ना बोननायावहाय जेरै आदार हिसाबै नानि आदार हिसाबै जों बाहायो। नाथाय बे थिख थिखाया गोमोथिं दं बिराद दं आरो नोंथां बेफोरखौबो जोङो हाया
औ-औ
एम्फौनि
औ-औ-औ ओ एम्फौनि बागै औ-औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' गोबां फोरमायना होबाय जिहेतु एम्फौफोरनि सोमोन्दै जेराव जोङो हेलौ। नोंथां? खोनादोंना? हेल' हेलौ
ओं नोंथां।
हेल' औ औ औ औ ओ औ नोंथां खोनाबायना?
खोनाखैमोनदांं आंनिखौ? अ खोनाबाय दे नोंथाङा बुंदो दे।
औ औ जिहेथु जोङो एम फौफोरनि सोमोन्दै जोङो बुङोब्ला मोनथिखायो जोङो ओ एम्फौनि ओ जानानैनो जों ओरैबायदि सानसे समाव जों बर' हारिया ओ मुगै जानो गोनां जादोंमोन सानसे समाव जोङो बायदिसिना जोङो मिथिंगायाव मोननाय जोङो जायखिजाया जिब जुनारानो बुं बा एम्फौ एनलेयानो बुं बेफोरखौ जोङो ओ जायोमोन जेराव जोंखौ गुबुन हारिया एम्फौ एनला जाग्रा हारि होननानै जोंखौ मुगैलायोमोन गोदोनि समाव जोङो दिनै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि अब्ला होनना बुंङोबा दिनै जोङो बायदिसिना जोङो सांग्रेमा बायदिसिना मोननो हायो जों दिनै गुसेंग्रा गुसेेंग्राफोरखौ जोङो बायदिसिना जोङो ओ दिनै जावनानैबाबो बा दै सोनानैबाबो जों उन्दैनिफ्रायनो बेफोरखौ जोङो ओ मिथिबोखायो गासि बो जिहेथु जोङो ओ बथलाव दै सोनानै जोङो सिङाव औ गुदुं सिङाव सोनां हरो औ खायनानै बेखौ जायो लोगोसे जोङो दिनै मिथिनो हायो जेराव जोङो गांजेमा दा गांजेमा होनना बुङोबाथ' ओ गासिबो मिथिखायो बे बर'फोराल'सो जायो जेराव बर'फोरा हमनानै लाना फैयो दिनै ओरैबायदि औ औ नोंथां औ दिनै ओरैबायदि बेफोरो ओ दाम गोसा जालांबाय जों मोननोनो थांला दिनैनि समाव जेराव जोङो गोदो गोदायनि समाव जिहेथु जोंहा बर' औ बर' हारिया दि ओ जिहेथु जोंहा माइ ओ आबाद मावनानै जाग्रा हारि जेराव जोङो ओ आबाद मावनो थांनाय समाव जों जेब्ला जोङो ओ नांगोल हाल एवनो थाङो अब्ला फुङावनो जोङो गोबां जोङो दुब्लियाव जोङो गांजेमा हमनानै ला ना फैनायखौ नुयोमोन जोङो दिनै ओ बा थोन देनानै जुदि बेजों जायोब्ला ओरैबायदि गोथाव मोदोमो जेराव जोङो ओ बेफोरखौ गुबुन हारिनि मानसिफोराबो मोनजानानै ओ जाबौगौ जाबौगौ मोनलायो आरो गोथावना जेनेबा दिनैथ' बिदिनो गोबा
नोंगौ नोंथां। नोंगौ नोंथां गांजेमानि मोदोमनाया माने आलदाखा नोंथां जाबागौ जाबागौ मोनलायलायनाय मोदोमखायो माने नोंथां आरो सिंखावरिया गांजेमा मोननैजों मिलायबाथ' माने खोथायानो जोब्बाय आरो नोंथां माने बुंनानै फोजोबनो हा खाया माने बिसोरखौ नोंथां मोदोमनायानो आलदाखा गांजेमानिया।
औ
नोंथां बिदिनो एम्फौ एनलाखौथ' जोङो लाथा एम्फौ एम्बु बेफोरखौबो होनजागोन ना नोंथां? जेरै लाथा एम्फौखौबो जोङो जायो अनला जोंहाय बायदि आरो गांजेमाखौथ' जोङो बाथोन देनानै जाखायो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां गुमा आरि बेफोर एम्फौआ जोंनि थाखाय गोबां माखासे बिथिङाव खामानियावबो होयो ना थाय माखासे एम्फौफोरा जोंनि थाखाय खहाबो खालामो। जेरै जोङो माइ आबाद मावोब्ला माखासे एम्फौफोरा जोंनि माइखौ जानानै ख'हा खालामनायखौ जों नु
औ औ औ औ
मा माबानाय बेफोरावहाय जेरै फाबनाय आरो माखासे सुबुं फोरनि खुगा खुगा सोलिनाय सुबुं फोथायनाय बेफोरावबो जोङो माखासेयाव मोननो थाङो। जेरैहाय जोङो ओ बुंनोसै बुंनोसै आं नोंथां जेरै जोङो सांग्रेमा सै सांग्रेमाजोंहाय जों माखासे मा जेरैहाय जोङो फिसा गैजायै बै फिसा गैजायै हिनजावखौ जोङो सांग्रेमा होनो। बेफोरजों जोङो सांग्रेमा एमफौजों जों रुजुनानै बुंनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां, बिदिनो नोंथाङा एम्बुनि जानाय बागै एसे बुंदो नामा?
औ औ औ जिहेथु
दे बुं दे नोंथाङा।
नोंगौ नोंथां।
हेलौ नोंथां खोनादों दा?
औ औ नोंथां।
हो
औ
दे फोरमायना होदो नोंथां इसे। एम्बौखौहाय एम्बुखौ जों मारै जायो माबोरै जानानै गोथाव मोनो? बर'फो दा गुबुन हारिफ्रा माने जोंनि बर'फ्रा जायोना।
औ औ औ
बेखौ इसे एमबु जानायनि प्रसेसा माबायदि मोननांगौ माबायदि मोनजायो जों एम्बौखौ? बिनि सायाव इसे बुंनानै होदो नोंथाङा बुंनो हायोब्ला।
दिनैथ' जोङो गोबां
औ खोनदों नोंथां दे बुं।
ओ बिदि नङा जे जोङो ओ एम्बु होनना बुङोब्ला जोङो एमबु फिसाफोरखौ मानि जागोन?
औ
बिदि नङा आरो
नोंथांमोना माने नोंथांमोननि माबायावहाय एम्बुखौ मा मा रोखोम जायो जेरैहाय? जोंनियावथ' माखासे एम्बुखौहाय जेरै एम्बु बंगला एमबु थे माखासेफोरखौ नोंथांमोननियाव मा माखौ जायो जेन'बा?
औ औ जिहेतु जोङो ओ एम्बु बंलाखौ जोङो जायो होनना मिथियो जेराव जोङो एम्बु बंलाखौ जोङो ओ बि बिदिनो जोङो लामाफोराव मोनो आरोना जेब्ला जोङो अखा हायो अखा हानाय समाव जोङो जेब्ला दैज्लां बोथोरा फैयो अब्ला जोङो दैज्लां बोथोरनि समाव जोङो बे एम्बुखौ जानाय जायो ओ बिदिनो जों एम्बुखौ गोबां नायगिरो दिनैनि समावथ' जोङो ओ एम्बुफोरखौ जोङो दिनै ओ टर्स लायै लायै जोङो हराव नागिरनाय जायो जेब्ला अखा हागोदान हानानै ओ गाबो अब्ला जों बेखौ बुथारनानै बिदिनो जोङो सेलायनानै एवनानै जायो आरोना। गोबां दिनै जौफोरजों दिनै गोबां जानायखौ जों नुनो मोनदों। जों जेराव दिनैनि समाव जोङो ओ एम्बौखौ जों नायगिरनानै मोनला जेराव जोङो ओ एम्बुआ ओरैबायदि मोनसे फोथायनाय दङ जेराव दिनै ओ एम्बुआ ओ गाबोब्लासो दिनै अखा हायो होननानै जोंनि बर'फोरा दिनै समाव जोंहा फोथायनाय दङ जेराव जोङो ओ एम्बुफोरा जुदि जोंहा दिनै ओ जोबस्रांलांजोबोब्ला जोंहा जेबो ओ ओ जोंहा अखा हाया अखा फाया होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। जेराव जों दिनै मोनसे खोथाखौबो जोङो फोरमायनो हायो जों दिनै गोबां जायगायावनो जों दिनै एम्बुनि हाबा होनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो। जाहाथे एम्बुनि हाबा होयोब्लासो ओ अखाया हागोन। जेब्ला जोंहा अखा हाया अब्ला जोङो ओ जेहेथु जोङो माइ गायनानै जाग्रा हारि जेराव जोङो ओ माइखौ गायनो थाखाय जोंनो अखाखौ हाथारनांगौ बेनिखायनो जों एम्बुनि हाबा होनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरबायदिनो जों एम्बुफोरखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो दिनैनि समावथ' जोंङो मोन मि थिखायो जिहेतु एम्बौखौ मोनला जों दिनै बायनोबो बायनाबो मोनला दिनै दिनै जोङो एम्बुखौ ओ मोनोब्लाथाय जों फाननोबो हायो जों फानोब्लाथ' दिनै गोबां फैसा दिनै जेसेबां नांगौ इसेबां होननानैबाबो जाग्रा मानसि दं आरोना। नोंथां औ बिदिनो गोबां दिनै जोङो मिथिनो हायो जेराव जोङो बोरबाय
एम्फौ एन्लायावथ' जोंहा बेदलावफ्राबो गोलैगोनना ओ आ बेथ' मस
औ औ नोंथां आरो बोरबायफोराबो गोग्लैयो औ औ।
एम्फौ एनला होननाय लोगो लोगो बै लुवार बायदिसिना बेरलाव बेसोरबो फानसं बिसोरबो गोलैबायना बिसोरो जाहैबाय थैसोबग्रा होननांगोन बिसोरखौ जोङो। जोंनियावहाय गोदो ओन्दै जोङो माखासे सिख्लाफोर सिगिग्रा होनना बुंनांगोन नोंथांं बेखौ फिसाफ्राथ' दा इदिनो ओंखारोना लेवादखौ नां लुवार आरो बेदलावखौ दैयाव नुबाथ' ना गुरनानै बा जेखाइ लानानै बु जोख्रेबबावगोनसो जेखाइखौ सोरबा सोरबाथ' खारनानै
औ औ औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों गोदोनि औ जों जेब्ला गोदोनि समाव जोङो माइ गायनो थाङोब्लाथ' जों मिथि थायो जिहेतु जोङो जानाय औ जानाय थाव फोननासो थांखानो गोनां जायोमोन जोङो नोङा ओमबा नोंथां जेराव जों माबायाव
थ' बा अरनाया बुंनांखाया
माइ गायनो थाङोबाथाय जोङो
ना गुरनाय
जोबोद गाज्रि नोंथां बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनाथ' बा समाबो गैला। नोंथांजों एम्फौ एनलानि बाथ्रा माखासे गांजेमा एम्फौ एनला सिंखावरि आरि बामब्लेमा बायदि बायदि नि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय आरो नोंथाङा दि जा एम्बु जानायनि बाथ्रा बुंलांबाय आरो गांजेम जानायनि बाथ्रा बुंलांबाय नोंथाङा आंनो जा मोजां ओ गोसा
औ औ औ। औ।
इसे माबा बुंबावगोन नामा?
औ औ नोंथांजों जिहेथु एम्फौनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय। जेराव जोङो ओ दिनै एम्फौफोरखौनो दिनै जोङो जानाय खौ नुनो मोनदों जानायखौ नुनो मोनदों दा जोंहा जिहेथु समाबो गैलिया बिदिब्ला नोंथांजों ओ एम्फौ एनलानि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ आसा खालामो नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनबावगोन होननानै दे बिदिब्ला नोंथां जिहेथु जोंहा समाबो गैलिया बांद्राय औ औ। गोजोनथों नोंथां गोजोनथों औ औ दे नोंथां दे औ औ।